हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनानो थाङाखै र' नेटआ एसे प्रब्लेम जादोंदां
औ औ औ ओ दा खोनाबायना?
औ औ
दा थारैनो नों औ नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे गोनां आयदा नि सायाव सावलायलायनो होननानै हरनाय जादों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ
औ औ औ औ दा थारैनो जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि जा ओ जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव नुनाय जा आइजो माहारि एबा हिजाव माहारिनि नि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना गिबियावनो
आइजो माहारि
औ
जों गामि ओनसोलनि होनदों ना नोंथाङा?
औ औ औ आइजो माहारिनि खामानि दामानि मावनाय माबादिहाय खामानि औ औ
जों आइजो माहारिया दा आं बुंनो थांदों जे जों आइजो माहारिनि बागै गामि गफानि खोनादोंना नोंथांङा
औ औ खोनादों खोनादों खोनादों औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
गामि माहारि ओनसोलनि आइजोफोरा जेब्लाय बो गाव खामानि मावनानै जानांगौ जायो गावबााव आखाइयाव जुदि खामानि गैया माने लानो रोंङाबा फरायनानै खामानि मावनानै हौवानि न'आव थांनानै जाहैनो गोनां जायो थिग बिदिनो जों हिनजाव माहारिया सानसेबो खामानि मावाबा मोनजाया न'आव थानानै
औ
गावनो गाव मावनानै जुदि जायाबा मोनजाया बेफोरबायदि
औ नंगौ
औ नंगौ
औ औ औ औ नंगौ
जेरावनो जाया मानो हिनजाव माहारिफोरा बांसिन माबा जानोनांगो गोनां जायो आरो एक्सपार जानो गोनां जायो फरायनाय आयदानि सायाव
जायो जायो जायो औ नंगौ सैथो
दोंबावो हिनजाव मारिाया बांसिन गोरोंसिन जानांगौ जायो आरो जेरावबो। धहले गुबुनजों एसे नासयजानो गोनां जायो जों हिनजाव माहारिया। खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना? नोंथांङा एसे भयसा खोनाफैयाखै इयाव नोंथांनि भयसखौ।